ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनिफ्रायबो।
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं ओ उम बर'फोरनि जानाय एबा लो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे ओ सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
ओ दा नोंथाङा ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ औ ओ जोंनिया बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ गोबां जोङो जानाय लोंनाय जों बर'फोरनि गेजेराव ओ जानाय जायो बिनि गेजेरावनो जों निया जा अनला ओंख्रै बे बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरोना। जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ जाबोगासिनो आरो जोङो जा अनला ओंख्रिखौ जोङो न'खराव जानायनि अनगायैबो जोङो फोरबोफोरावबो जोङो ओ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना। माने जा बरनि अनला ओंख्रै बेखौ जोङो फोरबो फोरावबो ओ फोरबो फोरबो जों खुंनाय जायो आरोना बे जा अनला ओंख्रैजों जेरै हाथासुनि हाबानि हाथासुनि खुंनाय ओह बेनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो नखराव जाब्ला जोङो गोबां रोखोमनि
गुबुन रोखोमनि जोङो अनला बानायनानै जानाय जायो जेरै अन ला ओंख्रि जों जानाय जायो बेनिफ्राय अनलाजों नाथुर अनलाजों औवा मेवाइ अनला बेद बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो अनलाजों जानो हानाय जायो आरो ना। बिनिफ्राय जोङो अनलाखौ माबोरै माने जोंनि नखराव एबा जोंनि ओनसोलाव माबा
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां
औ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथाङा मा बुंदोंमोन ओ खोनास्लाबासै नोंथांनिया नेट गैया खोमा नोंथां।
ओ थाखाय सोमना दोननाय जायो जाहाथे अना जोंनिया माइरङा जोंनो रुइयो ओ माइरंखौ जोङो हरसेनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोना। माइरङा रुइनायनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो जेब्ला माइरङा रुइ-रुइगोन आथिखालनि जुगावथ' जोङो दा उलारजों ओ गोबां खम देयो एबा दिंखिजों जोङो जा अन गुन्दै खा-खालामनाय बेखौ जोङो खम नुनो मोनो नाथाय ओ दाथ' जोङो मिचिन एबा ग्रेण्डार बेफोरावसो जोङो बांसिन गुन्दै खालामनायखौ जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनो। जोङो ग्रेण्डाराव जोङो अनखौ ओ जा माइरंखौ गुन्दै खालामना लाबाय जायखौ जों अन गुन्दै होनो बेनिफ्राय जोङो अनला अनलायाव ओ औवा मेवायजों जोङो बयलार बेदर होदेरगोन बेनिखायनो जोङो औवा‌ मेवाइ खौबो बारिनिफ्राय जोङो दानना लानानै ओ जा औवा मेवाया थानाय औवा मेवायाव थानाय जास सुमु ओ बेखौ जोङो मोजाङै गारना लानानै बेखौ जोङो फिसा फिसा ओ सिथा सिथा सिथायै हाना लानाय जायो बेनिफाय बेखौ जोङो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना ओह दै दोननायनि उनाव दसे समनि उनाव जोङो बेखौ बोखांफिननानै सारायाव थाव एसे होनानै जोङो एवफ्रानना लानाय जायो जा औवानि मेवाय बेखौ बेनिफ्राय बयलार बेदरखौबो बेराफारसेथिं जोङो गंसे ओ साराय याव जोङो बेखौ एवफ्रानना लानाय जायो बेनिफ्राय ओ मोनसे साया या मोनसे दाबसे अरदाबाव जोङो ऐ अर जरायनानै जोङो फारसेखि जा अनला ओंख्रि बानायगोन बेनि थाखाय अन गुन्दैजों औ अन गुन्दै खो खौ‌जोङो संनांगोन ना बेनि थाखाय ओ फारसेथखि जोंङो सारायाव दै लानानै नांगौ रोखोमनि दै लानानै लानानै जोङो
ओह बेखौ खारै एसे होनानै जोङो माबानाय जायो आरोना ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो बिनिफ्राय बेयाव जोङो अन गुन्दैखौ सास्रि सास्रि होनाय जायो जाहाथे अन गुन्दैया सिथाबा ओ सिङाव सिथाबा बेनिखायनो एसे-एसे सास्रिनानै जोङो बेखौ एरनाय जायो आरोना जाहाथे अ जा अनला ओंख्रिनि जा अन गुन्दै बियो दुलुर-दुलुर सिथाबा बेनि थाखायनो जों बेखौ नावमान-नावमान सारनानै एरना होनाय जायो। अह बेनिफ्राय अ जोङो खारैखौबो नायनानै आरो संख्रिखौबो नायनानै जोङो ओ नांगौ रोखोमनि होनानै जोङो जा ब्रयलार बेदरजों औवा मेवा बेखौ होफानाय जायो बिनिफ्राय ओ खमैबो ब्रैजि एबा थामजि मिनिटसो जोङो मोजाङै खोबना दोननानै बेखौ ग्लब-ग्लब गोदौ होनानै जोङो जानो हानाय जानानै फैयो आरो बेफोरबायदिनो जा बर'नि मुंदांखा अनला ओंख्रि अ बेखौ जोङो मोनजानो हायो बेफोरबायदि गोथाव संनानै बिनि अनगायैबो जोङो बर'नि गेजेराव अनला ओंख्रिनि अनगायैबो जों गोबां ओंख्रि जाबोनायखौ अ नुनो मोनदों जेरै- जोङो अ सबायजों साम' नोंथाङा मोनजाफेरदोंना नोंथां?
औ ओ जाफेरबाय नोंथां
अ जाफेरबायब्ला नोंथाङा अ नोंथाङा रोंगौब्ला अ नोंथाङा माबोरै नोंथांनि न'खराव एबा ओनसोलाव बे सबायजों सामुखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे अ फोरमायनो हागोन ना नोंथां? अ हाया- हायाब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो सानगोन
आं जिखिनिखौ हागौ बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ औ
अ गिबियावनो अ सबाय जा सबाय दालि बेखौ सोमग्रोना लानाय जायो आरोना नोंथां अ खमैबो बेखौ थामजि मिनिट बा नैजि मिनिटसो सोमना लानानै अ जा सामु सामुखौ अ सिगां फारसेनिखौ लाखिनानै उनफारसेनिखौ दानस'नानै गारो आरो ना नोंथां आरो खायफायाबो ओ रुगारनानैबो अ जे सामुनि सामु-सामु- खौ अ थिंनि जा माबाखौ बख'यो आरोना मादाखौ
औ औ सामु औ सामुआथ' मोननै मोनथाम रोखोमनि दङो ना नोंथां बेनिखायनो
औ बै सामु गोलावखौ बेबायदि खालामो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
अ बिदिनो रुगारनानै सामुखौ खनसे अ पियास अ बिदिनो थाव थाव गुदुं खालामनानै पियास होनानै बेबायदि एवग्रोना लायो आरो ना नोंथां। जेनेबा नोंथा- खानाय एवफ्रामनाय बेबायदि एवफ्रामना लायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो एवफ्रामखांनायनि अ उनाव ओ सबायखौ अ होनानै सबायखौबो बेबायदिनो पियास एसे हालदै एसे अ संख्रि एसे होनानै एवग्रोना लायो आरोना नोंथां। अ बेबायदिनो एवग्रोना लानानै अ खमैबो अ दाइन बा स्नि मिनिटसो अ एवखांनायनि उनाव
औव औव।
ओ दै होनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो दै होनानै ओ खमैबो ओ जिबा बा जिस्नि मिनिटसो थानायनायनि उनाव साम'खौ होनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो ओ संनानै ओ थामजि मिनिट बा ओ नैजिबा मिनिटसो जाखांनायनि उनाव जोङो ओ संख्रै एसे ओ खायफायाथ' खारै बोना जायो खायफाया थावनि जायो। ओ खारै होदोंबा खारैआ माबायदि जादों एसे नायनानै जायो थाव आथ' नायलायनाङा रखम आनो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो संनाय जायो आरोना नोंथां। आंनि बादिबाथ' साम'आ जानो जोबोर गोथाव आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो ओ जोंनिया बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबां ओ बेफोरबायदिनो खारै ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंनियाव बर'फोरनियाव मोनसे हुदा दोङो जा जेरै बाथोन जानाय ओ जायखौ बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो गांजेमा आरो एंखावरि बाथोनखौ जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां जानाय जायो आरो। नोंथाङा माब्लाबाफोर बेजा ओ गांजेमा आरो एंखावरि बाथोन बेखौ नोंथाङा मोनजाफेरदों नामा? आरो मोनजादों ब्ला बेनि ओ थावनायखौ आंनो एसे फोरमायना होगोना नोंथांङां।
अ एंखावरि आरो गांजेमानि ओ बाथोनखौ आं मोनजादों मोनजानायालाय। ओ थेवबो आंङो गोबां मिथियाब्लाबो नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानबाय। आं जि मिथिगौ एसे फोरमायनो सानदों आरोना नोंथांसिम।
नंगौ नंगौ।
गांजेमा बाथोन होनना बुङोबाथ' नोंथाङाबो जाफेरबाय जानांखागौ।
नंगौ नंगौ जाबाय नोंथां गोबां खेब जाबाय आंनो।
अ गांजेमा बाथोआथ' जानो बिराद मोजां आरो गोथावबो जायो आरोना मोदोमोबो होनना बुंजायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो एंखावरि एंखावरियाथ' ओ गांजेमााबायदि मोदोमा नाथाय एंखावरिया फिसा फिसा जायो। गांजेमायाथ' गिदिर गिदिर जायो नालाय नोंथां ओ गांजेमाया मासे मोनब्लाबो बहुत माने गोबां साथाम बा साब्रै मानसिया जाजायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो एंखावरिखौ एसे बुरजा नांगौ जायो आरोना। ओ एंखावरिया आं जानायाव आरोना नोंथां। एंखावरिखौ ओ बेबायदि एसेबां मोजां मोना आरोना नोंथां आं बांसिन मोजां मोनो होनबा गांजेमा बाथोनखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औव औव ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जायगा गांजेमा ओ खो जा गांजेमा एम्फौ बेखौ दुब्लि फोथारफोराव मोननाय जायो ना ओरैनो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै नोंथांमोना जायो एसे फोरमायनो हागोन।
आं। न'खराव मोनजानायावथ' अ‌ दुब्लि फोथारनिफ्राय लाबोनाय जेनेबा हम नानै लाबोनाय बा मोननायखौ बांसिन जानाय नुदों। बाजारनिफ्राय लाबोनायखौ जोबोद खम नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनाथ' गामि ओनसोल नालाय दुब्लि फोथाराव ओ माइ ओ माइ गायनाय जायो नालाय। ओ बेयावनो जेनेब्ला हाखरसे हाखरनै जेनेबा हाखर जाना थायो आरो ना ओ नोंथां नोंथाङाबोथ' गायोबा नोंथाङाबथ' मिथिखानांगौ जानांगौ। ओ बेयावनो गांजेमाया मोनसे बिदै बानायना दोनो आरोना नोंथां। बिदै बानना दोनोब्ला बे गांजेमाया जा गांजेमा ओ जो बे गांजे माजोआ बिदैयावनो बाथाबनानै थाबाय थायो आरोना नोंथां। गांजेमा जोलाखौ जों खम मोनो नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ। ओह गांजेमा जोलाखौ जों जोबोद खम मोनो आरोना नोंथां मानो होनोबा गांजेमा जोलाया ओ जा गांजे जोजों बिदै जेनेबा बिदै जाखांनायनि उनाव गांजे गांजेमा जोलाया गुबुन जायगायाव खारो आरोना नोंथां बा गुबुन जायगायाव बिरलांंओ गांजेमा याथ बिरोबो नोंथाङाबो मिथिखानांगौ। ओ गांजेमायाथ' गांबो दंखायो नालाय नोंथां। अ।
बर'फोरनि औ बर'फोरनि जेराव बेबायदिनो बाथोन आरो खारै ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जोंनिया मोनसे हुदा दंबावो। बे हुदायानो जाहैबाय जोंनिया नारजि। आरो अमा बे नारजि अमाखौ औ नोंथाङा
माबोरै थावनाय मोनो एसे ओ नोंथाङा थावनायखौ माबोरै मोनो एसे फोरमायना हागोनना जोंना समाबो जाबायमोन एसे गुसुंयै?
थेवबो सोंथाबै बुंना होनोसै आं नोंथां नोंथाङा सोंबाय जेला ओ नोंथाङाथ' बुंदों नारजि ओंख्रि नारजि आरो अमा बेदरनि बाथ्रा आरोना नोंथां ओ ओ आं बुंनो थाङोब्ला नोंथां नारजि अमा आं जानाय जाया। मानो होनोब्ला आं गोखा गोखा ओंख्रिखौ बारा सुखुवा आरोना नोंथां। ओ बेनिखायनो आङो नारजि अमाखौ जानाय जाया आरो नोंथां।
औ औ।